औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ' नो नोंथाङा माबाफोर बेस्थ'मोन नामा?
ओहो नोंथां ओरैनोसो दंमोन।
औ अब्ला दसे सम जों सावरायनो हा हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
उम जों दिनैनि सावरायनायनि आयदाखौ लागोन जोंहा दाउ, अमा फिनाय ना।
औ नोंथां औ।
उम दाउ, अमाजों दाउ, अमाजों जोंहा गोबां रोखोमनि मा होनगोन जोंनि बे गामियारि ओनसोलाव जोङो दाउ, अमाखौथ' बयबो फिखायो। ना दाउ, अमा फिसिनायनि बागै जोंहा जोङो दाउ फि-फिनानै जोंनि था ओ सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आयदायावहाय एसे मददबो होनो हायो। माब्लाबा जोङो गैथारि समाव जों बेदरबो जानो हायो। ओ
हायोमोथ' आरो
उम दा नोंथांनि ओनसोलफोराव दाउ, अमा फिनाया माबायदि एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ। नोंथां बुंनाय बाय दिनो दाउ, अमा फिनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे गोनां आखु आरोना माने बर' दा बांसिनानो ओ दाउ अमा फिसियो बां सिन गामि एरियायावहाय दाउ अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय जिउ खुंनाय राहाया एसे हेफाजाब होयो। दाव अमा होननानै बुङोब्ला बुंनो थाङोब्ला देहानि थाखायबो मोजां। दावा मानो होनोबा जाय सुबुङा देहा गाव सुबुंआ माने देहायारि प्रब्लेम खिथ एबा थैफोरनि प्रब्लेम जायो लोमजायो अब्ला दाउसा गोरलै नङाबा दाउफोरखौहाय बिदै फुदुंनानै जाहोनाय जायो। जायनि थाखाय खौ देहाया मोजां जायो। राफ फोद जायो बेजों लोगोसे दाउफोरखौ जेनेबा न'आव फिसि नानै दाउ फिसिनानै माने थांनानै थानो थाखाय राहाबो दिहुननो हायो। जेराव दाउखौहाय बेफार फालांगि महरावबो बाहायनो हायो। जेरै दाउ फिसिनानै दाउ दाउज्लाफोरखौहाय फाननो हायो आरो बेखौहाय गुबुन रोखोमैबो खालामनो हाबावो दाउज्ला नङाब्ला दाउखौ खासि खालामनानै दाउ खासि फोरखौ फाननो हायो आरो दाउजोफोरखौ जों बा बिदै बिदै दैहोनानै बिदैखौबो जोङो फाननानै जिउ खुंनाय राहायाव माने हेफाजाब मोनो आरो। गोबां मुलाम्फा मोनो दाउ फिसिनानैबो माने फिसिनानै माने फिसिनो रोङोबा बिराद मुलाम्फा दं बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे बिजनेस बायदिबो जों नायनो थाङोब्ला माने जाफुंसारनाय नुयो आरो। जाय बर' आयजोफ्रा बर' न'खरफोराव गोबां न'खर न'खर दाउ अमाखौ लायो आरो खायसेबा दाउखौनो माने फार्म बायदि खालामो जायनि जाहै गोबां रांखावरिया आरजिनो फैयो अमा अमायाबो मा बे मोनसे जाग्रा जिब जिखौ न'आव फिनाय जायो। आरो खायसे अरनबारियावबो अमाखौ मोननाय जायो। बेखौ हाग्रानि अमा होनना बुंनाय जायो। जायखौ नाथाय जों न'आव फिसिनाय अमाखौ न'आव अमा फिनायखै न'नि अमा होनना बुंनाय जायो। माने बांसिनानो मा अमाखौहाय बांसिन बर' न'खर न'खर माने नुनाय जायो। बर'ल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो अमाखौ फिसियो। आरो अमाखौबो माने फाराम खालामनो अमा फार्म खालामनायाबो मा माने मोनसे गिदिर माने जाफुंसारनाय बिजनेस बुंनो हायो। जायनि थाखाय जेनेबा रांखावरि आरजिनो हायो। न'आव फिसिनाय अमाया खालिबोल' मा जोंनिया माने न'आव जानाय ओमफ्राय बेजों एसे रां आरजिनाय बिबायदि नाथायबा जों बेखौहाय गुबुन राहायैबो खालामनो हायो। अमा बिमा लानानै अमा फिसा गोरलैबो जों खालामनो हायो माने अमा बिमा लानानै फिसा आरजिनानै बेखौ फाननानै रांखावरि मोनो आरो बेजों लोगोसे फार्म बानायोब्ला फारामा मा माने बिराद मुलाम्फा दं जायनि थाखाय माने खस्थ'बो दं अब्लाबो माने रां आरजिनो हायो आरो ना फाराम खालामोब्ला। फारामावबो बिराद गोबां गोबां अमा फिसिनानै जेनेबा गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय दैथायहरनो हायो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। बेबायदिनो बिराद मानि मोजां दा अमा फिसिनाया बुंनो थाङोब्ला एसे खामानिया खस्थ'खौ नुयो बाट अब्लाबो गासिबो खामानियानो खस्थ' जोबखा, खस्थ' नङाबा रावबो सौसिनो हाखाया। बेनि थाखायनो
दाउ अमाखौ फिसिनायनि अनगायैबो गुबुन राहायै जों बिजनेस बायदियै दाउ फार्म नङाबा अमा फारामबो जों खालामनो हायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा? नोंथाङाबो अब्ला एसे फोर मायलांदो नामा?
फोरमायनो हायो। जोंनाथ' जोंना बे नोंथांनि बुंनाय खोथायानो सैथोखा जेरै जों गामियारि ओनसोलनि जानानै दाउ अमा फिसिनाया जोंनि मोनसे गाहाइ आखु होननानै बुंजायो। जोङो दाउखौ गिबियाव जों फिसिनोबा जोङो दाउनो थाखै मोजां मोनसे थानाय जायगा बानायना होग्रोयो। जायखौ जोङो मा होनो दाउ गन्द्रा बुङो। दाउ गन्द्रानि ओमफ्रायसो जोङो दाउखौ फिनानै गन्द्रा खालामनानै दाउखौ लाबोयो। जोंना गिबियाव जोङो गोबाङै दाउखौ बायनो हायाबाबो जरासे दाउ बायनो हाबानो जायो जेरै दाउला आरो दाउजो। बिनिफ्राय जेब्ला सम जायो अब्ला दाउजोआ बिदै दैयो। बिजदै दैनानै जोङो दाउफोरखौ बिदिनो फेहेरलांनो हायो। फेहेरनायनि उनाव बेनिफ्राय फिसा जाहोनानै जोङो फिसा गफाय होनानै फेहेरनो हायो आरो, ओमफ्राय एसे जोंनि गोनाङाव जोङो गोसोबा जोङो जानो हायो आरो जोङो मा फाननानैबो जोंनि गथ' गथाय खांनायफ्राव बा गुबुन खामानिफ्राव, जानाय लोंनायफ्राव जोङो दाउफोरखौ एसे फान फानबायबायनानै थाखा आरजिनो हायो आरो हांसो, हांसो फिनायाबो जोंनि मोनसे गाहाइ आखु होनजायो। हांसो हांसो फिनाया जा हांसो आ जेरावहाय बयबो मिथिखायोना जा हांसो ओ दै दैब' जायगायाव मा हांसोखौ नांगौ जायो। दा हांसो फिनायाव ओ हांसो फिनायावबो जोंना बिदिनो दैखौ एसे दै थानाय जायगायाव हांसोखौ फियो आरो ओ हांसो नि दाउदैया जोंनि देहानि थाखाय गोबां प्रटिन, सोरबाफोर लोमजादोंबा साजानायफोराव जों हांसोफोर हांसो बेदरखौ जाबा जोङो गोबां भिटामिन मोनो आरो प्रटिन गोनांखाय। दा नोंथांनि ओनसोलाव हांसोफोर फिसिनाया माबायदि इखौ एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन। जोंनि एरियायावहायबो बेबायदिनो हांसोखौ फियो, खायफा खायफा न'आव एसे लानानै फिनाय जायो नाथाय जोंनि जायगायावहायनो मा ओ माखासे हौवाफोरा माने माखासे दल जानानै ओ मोनसे फाराम बानायनाय बायदि जादों जायनि जाहै माने गोबां रां आरजिनो हायो। ओमफ्राय बेहाय बेनि हांसो फिसिनायाव माने मा दैमा नांगौ आरोना, ओमफ्राय फुख्रि। बिसोरो माने मा फुख्रियावहायनो फिसिनाय जादों। बेजों लोगोसे दैमायाव हगार हरो। बेबायदिनो आदाराथ' बिसिनो होनांगौ। आदार जाहोनानै हगार हरो बेनिफ्राय बिसोरखौ जेब्ला टाइम जायो होनबा फोनाय लायनाय बेफोरबायदि खस्थ'आथ' दं नाथायबा बिराद मुलाम्फाखौ आं नुहरनो मोनदों जायनि जाहै माने ेभेलपा जाबोदों गग्रा लुनानै होदों हां सोनो थाखाय बिनि थाखाय आरो जेनेबा लाइट नांगौ मोनायाव जेनेबा लाइट सावनानै होयोबा एम्फौ बार सोननायखौ बिसोरो जायो। बेजों लोगोसे मानोना देरबोयो हांसोखौ मानि सिगाङाव बिदैखौ बायनानै बिसोरो मा खालामो गह'नानै फिसा आरजिनानै उनावहाय देरजासिमाव जोब जोथोन लानांगौ जायो आरोना जेब्ला देरो अब्ला गाव हारसिंनो गाव सोरबा माने बिदै दैनायनि सम जाबा माखासे हांसेआ दाउ माने हांसो जोआ बिदै दैदो हांसो जोलाया बेबायदिनो थाफाबाय थागोन बेफोरबायदि आरो ना बेजों लोगोसे गोबां जेनेबा दाउदै फाननानैबो रां आरजिनो हादों आरो हांसोखौनो फाननानै' रां आरजिनो हादों आरो जेनेबा मासे हान्सायावनो जेनेबा फासस' सयस' सयस' सातस'नि फानोब्ला हाजारथा फन्द्रथा फन्दद्रस' था गाहाम हांसो फियोब्ला बेसेबां मुलाम्फा दं नोंथाङाबो बेखौ मिथिखागोन दा बुंनो थाङोब्ला मोजां डेभेलपखौ माने मावनो रोङोबा बा माने जाफुंसारनाया गाव गावनि आखायावनो दं होननानै आं सानो माने हांसो फिनानैबो माने मा जिउखौहाय खुंनो हायो माने रां आरजिनो हायो आरो
ओ दा नोंथांनि ओनसोलफोराव दाउ अमा फोर फिसिनानै बा हांसोफोर फिनानै एसे जगानाय न'खर बा समाजखौ नोंथाङा नुदों नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों नोंथां जायनि थाखाय जेनेबा आं बुंनोसै जोंनि जायगायावहाय मानि मा ओ खायसे माने हांसोबो दाउबो अमाबो लाजोबो नो हायैलाय सोरबा अमा लानाय सोरबा दाउ फिसि बिमा थाब्लानो माने फाला फाला मोननायनि सम खालामनाय जायो आरो जेराव जेनेब्ला दाम मोनगोन बेनि उनावहाय मास मोननै मोनथामनि उनावहाय गुबुन मासे अमा फिनाया जेनेबा अमा बिमाया माने फिसा आरजिगोन बेफोरबायदि फाला फाला
उम
बे जाय जागोनलै राङा माने गोबां आरजिनो हायो दा बेखौ माने गथ' गथाय फोरोंनो हादों आरो न'खराबो डेभेलप जाबोदों जायनि थाखाय माने मोनसे मोजां नुदों आरोना अमा फिसिनायजोंबो आरो हांसो फिसिनाय हांसो फिनायाबो मा मोन ओंखाम फोरमान थाब जोंनि बेयावहाय माने माखासे मानसि फ्रा ज' जानानै हांसो फिसिदों दा बेयावबो मा गोबां मुलाम्फा खौ मोननो हादों जायनि थाखाय जेनेबा न'खरा डेभलप जाबोदों दाउ फिसिनाय दावआ माने बांसिन जोंनियावहाय जोंनि एरियायाव फारामा गैया आरो ना अब्लाबो माने गाव गावनि न'आवहाय फिनायखौ आं नुदों जायनि जाहो जेनेबा मालाबा सों नांगौ जायोब्ला फाननानै रां आरजिनानै गोबां मुलाम्फा जादों आरो माने गावनो नांगौ टाइमाव माने फाननो हादों ओमफ्राय जेनेबा आंनि थाखाय जेनेबा नांगौ जायोब्ला माने जानानैबो जेनेबा भिटामिन आरजिनो हादों बिथाङा नोंथाङाबो दहाय फोरमायखादोंदि भिटामिन आरजिनो हायो होननानै नोंनाया नंगौ बियो।
उम उम
मालाबा जेंनाखौबो जाया रांखावरिबो नांगौ जायो बेनि थाखाय जेनेबा मासे दाउ फास्स' सयस' मोनब्लाबो मोनसे न'खराव सानसेनि थाखाय माने एसे जेनेबा सानसेयाव फास्स' जेनेबा हाजारसे फाननो हाब्लाबोथ' बिसिबां मुलाम्फा दं। अब्ला नोंथाङाबो मिथिखायो अब्ला नोंथां
जोंनि
माबो
औ जोंनि दिनैनि औ जोंनि दिनैनि सावरायनाय खौ जों बेयावनो दोनथ'नो हानोसै नामा?
औ नोंथां।
सम दिरुनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। उम-उम दे औ।